औ।
हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ। खोनादों ना?
खोनायाखै नोंथाङा? औ औ खोनादों औ।
दिब्ला जों दिनै दायो बर'फोरनि जौ सोंनायनि बागै सावरायनोसै। बिदिब्ला आं जागायनोसै।
दे जागाय।
दा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्लानि जेब्ला समनिफ्राय रायजो जाबोदोंमोन बे समनिफ्रायनो जौ संनाय हुदाया सोलिबोदोंमोन। जौ संनानै बेबायदिनो गोबां लोंनायजों लोगोसे फाननाय बेफोरबायदि खामानियाव बाहायबोदोंमोन जौखौ। ओ जौखौ बेबायदिनो गोबां फुजा फोरबो बायदिफोरावबो बाहायदोंमोन बर'फ्रा। बे जौ संनाया बर'फोरनि माने मुगाजों मुगा सोलिबोनाय मोनसे दोरों गियान नङा होनबा
औ औ नंगौ
दिनो बर'फोरा जौखौ माबायदि बाहायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन ओ नोंथाङा जाय जि जौ संनायनि जि आदब खायदा बिनि बागै आंखौ फोरमायनो थिनाय आयदानि सायाव आं फंनैसो फोरमायनानै होनो सानदों ओ गिबियै जों जौ खौ बानायनायनि सिगां ओ ओ माइरंखौ दैयाव सोमनानै लायो आरो बै दैयाव सोमनाय माइरङा जेब्ला गुरै जागोन अब्ला बै माइरंखौ जोंङो मोखोना बिलाइ आनारस बिलाइ बिदिनो मि थिंगायाव मोननाय बायदि मिथिंगायारि थादोरसाफोरनि गोनांथि जानाय लाइफांफोर बिलाइफोरखौ होनानै जों ओ बै रुइनाय माइरं जों देग्लिनानै लायो आरो बेनि उनाव बै देग्लिनाय माइरंनि गुन्दै बा अन गुन्दैखौ ओ दै-दैनि ओ हेफाजाबजों जों बेखौ फिसा-फिसा लारु महरनि बानायनानै लायो बेनि उनाव बे लारु महरनि जि माइरंनि बानायनाय ए लारु बेखौ जोंङो सान्दुङाव ओ से दान बा नांगौ समसिम जोंङो बेखौ ओ सान्दुंनि बिदुङाव फोराननानै दोनो बेनि उनाव बे फोराननाय लारु महरा लासैनो एमावनि महर लायो जायखौ जों बर' रावआव एमाव होननानै बुङो। बे एमावा ओ जि बर'फोरनि दोरों समाजारि जौ बानायनाय आदब खायदा बेवहाय खोब गोनांथार होननानै बुंजायो मानो होननानै बुङोब्ला जों एमाव गैयाब्ला जौखौ बानायनो हाया होननानै थोंजोङै बुंनो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला एमावसो जौनि गुबै महरखौ होयो बेबादिनो एमाव बानायखांनायनि उनाव जौ खौ बानायनो थाखाय आरो माखा मासे म
आ हेल'
औ माइरं फोरखौ जोङो रुयो बा संनानै लायो औ
औ औ औ जोङो नुनो मोनबोदों गोदो गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो गिबियाव एमावखौ बानायग्रोना लायो एमाव जेाय एोमावलायो एमजाखो माव बिदि हाथाय बाजारनिफ्राय म लााबोनाय बा न'खराव थाखानाय माइरं बे माइरखौ सोमना बे एम्फौखौ नाफ्र्रुनानै बेयाव फोनलानानै सानथामसो दोननाय जायो बे सानथामसोनि उनावनो बेयो जौनि महर मोनो बेखौ जौ जोङो जुमाय होनो जोंनि बर'आव जुमाय जौ गिसि बे जौ बेखौ लोङोबो आरो बेदिनो फाननायबो जायो माने फालांगिसिमबो सोलायो ओमफ्राय बेबायदिनो बै जौ सं जौखौ अ जेला संबावगोन आरो बे संनाय सं- गोन बायदियाव बेखौ मोनसे थौ गेदिराव लखबनानै बेखौ आरोबाव जौखौ संनाय जाबावो बेनिफ्रायनो जों अ जौ गोरान एबा सेरेबखौ मोननाय जायो ओमफ्राय बे जौ संखांनाय जा ओंखाममोन बे ओंखाम अफ्रिखौ जोङो बेबायदिनो अमानो जोंनि अ-अमा थायोना बर'फोरनाव बे अमानो होनाय जायोमोन आरो बेखौ। दा बुंनो थाङोबा बेफोर जोंनि मोनसे दोरोङारि गियान जाय मुगानिफ्राय मुगा सोलिबोदोंमोन। नङा होमबा? नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनबोबाय जे जोंनि बर'फोरनि गोबां गामियावनो जौ संनाय बा जौखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनला ओ आथिखालाव सोलायस्लु मुगायाव जेला सोलायबोबाय गासिबो मानसिनि साननाय हनाया सोलायबोबाय ओम- फ्राय बेबायदिनो लासै-लासै जों देसि-देसि जौफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनसै। ना होमबा? आथ-आजिखालिथ' गोबां गामिफोरावनो जों बेखौ माने संनायखौ नुनो मोनला आरो दा आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैयो जे जोंनि बर' समाजा गोदो गोदाय बै जौखौ माबायदि बाहायोमोन माने बबे बबे हाबायाव बाहायोमोन बा फुजा फोरबो, हाबा, बेबायदिनो मायाव -मायाव बाहायोमोन नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ बर'फोरा ओ गोदो गोदाय ओ बे दोरों ज दोरोंखान्थिजों बानायनाय जि जौ ओ बेखौ जों ओ बर'फोरनि जि ओ दोरोङारि हाबा खान्थि एबा जुलि जानाय एब बेजोंनो लोगोसे बर'फोरनि जि सावरि बादालि जानाय ओ बर' फोरनि ए बाय बाहागि बा आलासि सोंनाय ओ खान्थि बेफोराव जों जौखौ बाहायबोनाय दों। आरो बेजोंनो लोगो- से ओ बर'फोरा बै ए दोरों ए खान्थिजों बानायनाय जौखौ ओ गाव सोरनि ओ जि माब्लाबा समाव देहायारि जेंना बा सासे सुबुंनि ओ देहायारि नोरजिया जालांनाय समाव बै जौ समजों ओ मुलि हिसाबैबो बाहायनायजों नुबो दोंमोन आरो ओ आं बेखिनखौनो बुंगोन।
ओ बर' बर'फोरखौथ' गोदो गोदायनिफ्राय नुयोब्ला जों नुबोनाय मथै बर'फोरा बेबायदिनो गोबां हा हाबा हुखा खे राइ फुजा बायायदियाव माने जोंनियाव फुजाफोरावबो जौ बावनायखौ जों जों नुनो मोनदों। बावउनायजों लोगो गोसे गावसोरबो बेबायदि बिदिनो ज' ज' जा जाय लों लायनाय
औ
जोंनि बर'फोरनि मोनसे कालसार नङा होमबा? बर'फ्रा आबाद मावखांनाय अब्ला गावनि मेंनाय बेबायदिनो बेफोरबायदि गोबां दिनैनि आथिखाल जों नुगासिनो दं। नाथाय सोलायदों ब्लाबो आथिखालाव फोरनि जौ बाहायनाया आथिखालाव फैदोंब्लाबो जोंनि दा फिसा बिला गामि खना खनलायाव जों दाबो बै जौ संनाय जौ संनाय आरो बाहायनाय बै खान्थि खौ जों दिनैसिमबो ओमफाय दा बैफोर बैफोर खान्थिखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौबा जों मा खालामनांगोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बै आं बेखौनो बुंनो सानगोन दे सानगोनदि ओ जों बर'फोरनि बै समनि जि जौखौ बाहायनाय जि आदब बा जि खान्थि ओ बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनोब्ला जों गिबियै ओ दोरोंखान्थि बा दोरों ओ जि हारिमुखौ जों उनसंफिननांगोन ओ जों दोरों ओ जि जोंनि दोरोङारि ओ
जि खामानि मावनाय जि जौखौ बाहायनायनि जि ओ नेमखान्थिफोर बा जौखौ बाहायनायनि जि ओ आदबफोर ओ बेफोर खौ जोङो ओ समजों बावगारलांनो हमदों नाथाय बेफोरखौ बावगारलांनो मोननाय नङा। बेखौनो सानो।
औ औ ओ जिहेथु जोंनि बे दोरों गियान बे दोरों गियानखौ जोङो जेब्लायबो लाखिनांगोन जोङो समजों लोगोसे जों गोरोबनानै जों बेखौ बांद्राय नांनायनिस्रुइ बांद्राय माने जों संनाय बे दोरों गियानखौ लाखिनांगोन खिन्थु जों नांनायनिस्रुइ बांसिन बेखौ गावनि देहायाव माने बाहायनायखौ एसे खम खालामनांगोन थेवबो जों बे दोरों गियानखौ लाखिनांगोन। आथिखालाव आ बे जोंनि जौआनो जि आइ टेक मोनलायनाय जि आइ टेक सिम मोननो हानाय जाबाय। नङा होनबा? जिहेथु जों बेखौ बेखौ दिनै जोंनि बर' हारिनि होननानै जों सिनायथि होनो हाबाय बे जौआ जों बर' हारिनि बेखौ जों बेखौ आरो गुबुन हारिया गावसिनि होननानै रावबो बुंनानै लानो हाला बेखायनो जों बे जौ संनायखौ बे दोरों गियानखौ जों जेब्लायबो फोथांना लाखिनांगोन इयुन जोलैया जाहाथे मिथियो जौआ मा जौ बोरै सङो बोरै स बिनि प्रसेसा मा खान्थिया मा माबोरै सङो माजों सङो बैफोर जों माखासे नलेजखौ बा गियानखौ जोङो फोथांनानै लाखिलांबाय थानांगोन आरो इयुन जोलैनो जों फोरोंनांगोन। जाहाथे बिसोरो मिथियो नङा होनबा?
थारैनो औ
औ दायो आङो बे जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
गोजोनलाय गोथांसै
औ दे